थाङा
औ औ औ खोनादों।
औ ओ नोंथाङा दायो ओरैनो दङ' नामा
औ दं ओरैनो दङ
औ बिब्दिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनि
औ
ओ जोङो माने गोदोनि समावहाय ओ लांदां गानखौ जोङो माबायदि मोननो हायोमोन आरो ओ मानसिफोरा माबोरै नायोमोन ओ आरो फिलिमफोर खौहायो माबायदि जायोमोन आरो ओ माबायदि ओंखारोमोन फिल्मफोराव ओ बेफोरनि बारै एसे ओ नोंथाङा फोरमाय खोन्थानो हागोन नामा?
औ लांदां गानखौ आं एसे खिथानोसै ओ गोदो गोदाय लांदांगान होननानै बुङोबाथ' जों ओ मबेबा फुजा एबा हाबा खेराइ बेफोर बायदियाव नुनो मोननाय जायोमोन गोदो गोदाय
औ
जेरै फुजाफ्राव लांदांगान देखायनो नाया जाहैबाय ओ सासे सासे एबा सा साबा सयजोनसो मानसिफ्रा जेरै- गुब राजा रानिनि मुखुद गानलायनानै राजा रानिरनि ड्रेस गानलायनानै ओ एक्टिं एक्टिं खालामोमोन।
औ
ओ बेवहाय जोबोद मिनिथा-मिनि-मिनिथावना जायोमोन आरोना ओ बेबायदिनो मानसिफ्रा बे लांदां गानखौ ज' ज' नाहैयोमोन गासिबो गोदो गोदायथ' बिदि मबाइल बायदिसिना बेफोर बायदि बारा गैयामोन नालाय बेखायनो बेफोर बायदिखौ जो-जोबोद नायनो मोजां मोनोमोन गोदो गोदायनि मानसिफ्रा। लांदां गान लांदां गान बेफोर बायदिखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनोमोन आरो ओ लांदां गानाव जेरै गाबनाय मिनिनाय रंजानाय एदावलायनाय बेफोर बायदि थायोमोन। जेरै लांदां गानाव राजा रानि सानथ्रि मन्थ्रि बेफोर बायदि जालायनाय थालायोमोन आरो गोदो गोदाय
औ
ओ आरो बे लांदागाना दा बेबायदि दा गैला होनजायो। जों एखमबा एखमबा अबावबा मायावबा नुनो मोनो आरो बांद्राय गैद्रायिबो नङा
ओ जोङो गोदोनि ओ फिल्मफोराव माबायदि जायोमोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ गोदोनि फिल्म होनना बुङोबाथ' जों आं बर' फिल्मखौ बुंनोसै गोदो गोदायनि बर'फोरनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन ओंखारनाय फिल्म होननानै बुङोबा जों आलायारन खौ बुंनो हायो।
औ
आलायआरनानो बयनिख्रुइबो गिबिसिन बर'फोरनि दिरुनजानाय मोनसे फिल्ममोन। जेरै आलायारन फिलमा औ जेरै आलायारनाव औ गोदो गोदायथ' बर'फ्रा जोबोद गोरिब न'खरनि गोजामोन नङा होमबा गासैबो गामि ओनसोलाव थानाय बर'फ्रानो गोरिब न'खरनिमोन।
बेबायदिनो हादान लाहैनाय हादान लाहैनाय हुदाफ्रा जोंनि बर'फोरनाव दंमोन। आरो बायदि बेबायदिनो बै आलायारन फिल्माव ऐ गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै हा लाहैलायनाय बै जायगायाव हा लाहैनानै माबायदि दुखु खसथ' सहायनांदों बैफोरबायादि बै आलायारन फिल्माव दिनथिनाय जादों आरो। बांसिन गोदोनि फिल्मफोरानो समाजारि समाजारि मोगथाङाव जानाय बेफोर बायदिखौ लानानै दिनथिनाय जायोमोन।
औ
औ आरो जेरै आलायारन फिल्माव ओ सासे ओ सासे देवानि देवानि बोराया फाव फानदायनानै जेरै गोमबोरनि न'खरखौ सिलिंखार खालामदोंमोन
औ
जेरै गोबोरनि गोमबोरनि बिफा गो गोमबोरनि बिफाखौ मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै गुबुन दाबसे जायगायाव जेरै मिमाङाव हा लाहैलायनाय मिमाङाव हा लाहैनानै बिसिनि हा लाहैनाया गुबुननि हा ला गुबुना लाखानाय हा हासोमोन। नाथाय बे गुबुना हा ला खानायखौ गावहा मिथि मोननानै उनाव जेरै बै देवानि देवानि बोराया गावनि हायावनो जाना मावनानै जाथ'नो होदोंमोन साननैसो गावनि दायखौ बारग'नो आरो बिनि साननैसो उनाव आरो बेनिफ्राय होखार होखारहरनाय जादोंमोन आरो।
औ
ओ होखारहरनायथ' नङा बेयो बे मावना जाथ'नाय हाखौ गुबुननो फाननानै होदोंमोन आरो ओमफ्राय उनाव बैसोर गोबोर गोमबोरनि बिमा बिफाया बिनिफ्राय फिन गावसिनि गावसिनि जायगायाव खारबोनो गोनां जाफिनदोंमोन। बेफोरबादि दुखु गोनां जाथायफोरखौ जों गोदोनि फिल्मफ्राव नुनो मोननाय जायो।
औ
ओ नोंथांङाबो गोदोनि फिल्मनि सोमोन्दै माबाफोर एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथांङाथ' बुंलांबायानो जे जोंनि गिबिसिन सावथुन होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि मादाव औ आलायरन होननानै नोंगौ जोंङो गोदोहाय बेबायदिनो आबै आबौ हा बे फिलमखौनो गिबिसिन नुनो मोननाय जादों आरो बर' नि मादाव बेनो ज नायनानै जोबोद मोजां मोनोनाय आरो बेनो जोंनि दिनैसिम बो थांनानै थानायावहाय मुं मोनबोदों आरोनाखि
औ
बिबदिनो गाबनाय मिनिनाय बे फिलमावहायो दंजोबो ओ जोबोद बे फिलिमा दासिमबो मुं मोनबोयो आरो मानि जायो। मोजां मोजां फिलम नालाय गोदोनि बेफोरबायदिनो नोंथांङा बुंलांबाय हादान हा लानाय मानाय ओ बेफोरबायदि आरोखि ओ बिब्दिनो बुंनो थांङोब्ला जोंङो दानि जुगावबो गोबाङानो फिलिम नुबोनो मोनबाय अब्लाबो बे गोदोनि आलायारन फिल्म बायदि जोंङो नुनो मोना। जोंङो गोदोनि फिल्मावहाय मोजां बिबांनि ओ कुवालिटिफोर गैयाब्लाबो जोंङो एसे मोले मोलेबाबो साउडफोरा बांद्राय मोजाङै फैयाब्लाबो जोंङो बेखौहायो मोजांङै नायबोनो हादों आरोखि नाथाय दानि जुगावहाय मोजाङै मोजां स्टि ओइस डि पिकसारफोर होनानै जोङो नुसै क्लियारनो जेबो माने नुनायनि जेबो माने जोंङो गासिबो फिकसारफोरखौनो ओ मोले मोले नुनो मोनला आरो दायो मोजां जाजोब्बाय जोङो लांदां गान नोंथांङा बुंलांबाय गोदो जोंनि आबै आबौमोनहा लांदां गान खौल' माने मबाइल गैया टिभि गैया बेफोरबायदि जेबो गैयामोन नालाय बिनि थाखाय बिराद बिसोरो माने गोदो सावरि बादालि जायोब्ला बा माबा मोनसे फुजा बायदिसिना मित दावउथिं बेफोरबायदि जायोब्ला मान बे लांदां गान देखायनाय जायोमोन आरो जायोमोन होननानै जोंङो खोनानो मोनबोदों आरोखि ओ गोदोनि लांदां गानाव ओ जोंङो मानसिफोरनि गोसोखौ मोजां मोनहोनो बा मिनि खुसि रंजानो होनो थाखाय जोंङो देखायोमोन होननानै खोनानो मोनबोदों ओ जोंङो। ओ माने जोबोद बयबो माने बे लांदां गानखौ नायनो थाखाय लैहोर लैहोर ओ दाब दाब गामिनि बा गामिनियानो फैजोबोमोन आरो नायनो थाखाय होननानै खोनादों। ओ नोंथांङानो बुंलांबाय बे बे माबायावहाय लांदां गाना सोरबा राजा सोरबा रानि सोरबा सानथ्रि सोरबा फोरजा ओ बेफोरबायदि ओ माबा फावनि फावथिना लायो आरो बेयावहाय जेरै ओ राजाया ओ राजायाहाय ओ फोरजाफोरखौ फोरजाफोरनि सायाव माबायदि आखलनि बा ओ फोरजाफोरा बा ओ बिब्दिनो बायदिसिना ओ मोजां गाज्रि गासिबो थाजोबो आरो बे ओ फावथिनायावहाय ओ बिसोरो बिब्दिनो गावसिनि ओ रोंगौथिजों जेसेबांनो हायो एसेबांनो मानसिफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय बा ओ मोजां मोन होनो थाखाय बिसोरो ओ हाजासे बेफोरबायदि ओ ओ लांदां गान खौहायो दाब दाब जायगायावहायो थांनानै ओ देखायहैयोमोन आरोखि ओ जोङो बिदिनो गोदोनि दिनावथ' थाइसे थाइनै बेफोरबायदि ल'मोन नालाय राङा बिब्दिनो बहाबा बहाबा थाइसे थाइनै रां लायोमोन। ओ सोरबा सोरबा नुवाब्ला ओ इन्जुर खना खनाजोंनो नायखुमाबाय हरना नानै ओ थिंफोर बा त्रिपाल फोरानो बा गोदोथ' जोंना बिदि थिंफोरबो गैयामोन नालाय थालिर बिलाइजोंसो खोंजोबोमोन नङा होनब्ला थालिर बिलाइ होथेनाय फोरजोंनो नायखुमा हरनानै ओ बुजालायो होननाय जों खोना नानो मोनबोदों ओ माने बेफोर खौ नायनो थाखाय जोंनाव थाइसे थाइनै राङानो माब्लाबानि समाव गैया जायो नालाय ओ जोङो बेफोरबायदिनो गोदोनि समाव जोबोद ओ फुरथिमोन होननानै जोङो खोनानो मोनबोदों आरोखि ओ बिदिनो ओ फिलिम लांदां गान ओ जोङो बेफोरबायदि लांदां गानिफ्रायसो जोङो फिल्मखौ नुबोनो मोनदों नालाय ओ लांदां गानानो जोंनि बर'फोरनि सिगांगो गोदो गोदायनिफ्राय नो ओंखारबोनाय आरोखि ओ बिनि उनावसो जोङो फिलमफोरावहाय ओंखारनो हायो जोङो लांदां गानाव हाय ओ ओंखारनायखौ सोरबा सोरबा मोजां मोनो सोरबा सोरबा मोजां मोना मानसि मानसिफोरखौहाय नङा होनब्ला
औ
बिब्दिनो थायो आरो माखासे बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायना जोबोद मोजां मोनबाय दसे नि थाखाय दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे
औ